औ हेलौ खुलुमबाय नोंथां
औ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय
औ औ गोजान गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां बुंनायसाय नोंथाङा
नोंथां निसिम
औ बुंनायसाय नोंथाङा
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां
औ ओम नोंथाङा दा ओ फ्रि दं नामा?
औ दङो आङो ओरैनो दङ।
औ उम बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आङो दा जिरायनानै दङ ओरैनो। देनो बुंनायसै नोंथाङा
नोंथाङा बोरै हगारहरनो ए फोरमायना होलाय
ओ खेबस दे बुंफिनाय नोंथांनि माथोखौ आङो मोजाङै खोनाफैयासै।
दिनैनि सम दिनैनि दिनखौ नोंथाङा बोरै हगार हरखो एसे फोरमायना होलाय।
औ जागोन दे नोंथां ओ ओ दिनैनि सम एबा दिनखौथ' ओ आङो मोजाङैनो हेगार हरनो हाबाय ओ ओ आङो फुंनिफ्राय ओ सिखारनानै ओ फुंनिफ्राय सिखारनानै नै लोगो लोगोनो आङो आंनि ओ हाथाइखौ ओ मानजिगोना लाबाय। बिनि उनावहाय आङो साहा लोंबाय ओ साहा लोंनायनि आं उनाव आङो ओ दुब्लि फारसे थांबाय। ओ दुब्लियाव आंहा गोबां खा खामानि दङ जेरै‌
मेगंफोरखौ आङो ओ मेगं थिलियाव आङो थांनानै मेगंफोरखौनि गुदिनि हाग्राखौ आङो ओ फुनानै होबाय ओ जेरै जिंखा पथल बेफोरबायदिनि मेगंफोरनि ओ बिफां गुदियाव था रज'नाय हाग्राफोरखौ आङो मोजाङैनो फुना होबाय। बेनि उनाव आङो नफारसे फैफि फैफिननानै ओ न' फारसे फैफिननानै आङो ओ न'नि बारियाव थानाय हाग्राफोरखौ आङो एसे साखोन सिखोन खालामबाय। बेनि उनाव
औ नंगौ।
ओ जाबाय लोंबाय आरो आंहा न'आव थानाय ओ माखासे ओ जिब जुनार जेरै बोरमा दाउ अमा बेफोरखौ आङो ओ मोजाङैनो जेरै बोरमानो आङो ओ दंफांनिफ्राय ओ आङो बिलाइ हाननानै होदों। बिनि उनाव आङो जोंनि न'आवनो थानाय दाउ ओ फिसा फाराम बायदि बेनो आङो ओ जोंनि जि जानाय आदार माइरं बेखौनो आङो बिसोरनोबो ओ राननानै ओ हरबाय। एबा जाहोबाय। बिनि उनाव आङो अमा अमानो आङो आंनि जाखांनाय ओंखाम खालायखौ आङो अमानो गुन्दैजों लोगोसे आङो ओ लगायना होबाय। बेजों लोगोसे आङो ओ सेरेप सावखांनाय ओ नै ओ थानाय अफ्रिखौबो आङो बिनो ल लगायनानै होबाय। दा बिदिनो ओ ओ दिना आंनि दिनैनि दिना आंना ओ मोजाङैनो थांदों आरो बेजों लोगो से ओ आङो नख'राव ओ गोबां जिब जुनार फिसिनानैबो मोजां मोनो नालाय। ओ जेरै बोरमाफोरखौ मोसौफोर खौ बेफोरखौ फिनानैबो मोजां मोनो नालाय आं बेनिखायनो बिसोरजोंनो सानसेयै दिनखौ हगार हरनाय जायो ओ बेनोसै दा नोंथाङा बो नोंनि ओ नोंनि दिनैनि दिनखौ माबोरै थांखो आरो नोंथां नोंथांमोनहा ओ ओ दिनैनि दिनाव नोंथाङा मा मा मावखो मा मा जिब जुनारफोरनो आदार होखो ना माखो बेफोरनि बागै ससे एसे फोरमायना होनोसै।
औ ओ आंना बे दिनैनि दिना बिदियनो मोजाङैनो बारलांबाय नोंथां। ओ फुङावनो सिखाबाय आं ओ हाथाय ब्रास मारिबाय बिनि उनाव ओ सालोंबाय बिदिनो ओ न' नि खामानिफोरखौ एसे हेफाजाब होबाय होनानै जेनबा आइजों एसे हेफाजाब होबाय होखांनानै आङो फुंनि जाग्रा आदारखौ जानानै आंनि मावनो गोनां जेनेबा ओ क्लास स्कुल बा कलेज बिदियाव थांबाय आरो ओ थांखांनानै जों जोंनाथ ओ जों थब फैनो मोना नालाय बिदिनो ओ जोंनि ओ दुथा बा दुथा बा थिन था बिदियावसो नआव मोनफैयो औ नैबाजिबा। थाम बाजि बिदियावसो नआव फैनो मोनो। ओ कलेजनिफाय फैखांनानै आङो बिब्दिनो ओ सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै बि बिदिनो ओ जाग्रा जानाय बा आइजें आयलाफोरखौ ओ साख साखोन सिखोन खालामखांनानै ओ बिदिनो आंनि जानाय खालाय ओ बि फोरखौ जेनबा ओ अमा दं नालाय अमानो अमानोबो बाय ओमफाय होम होखांना नै ओ नआव बोरमा दाउ बिदि दं नालाय बिसोरनोबो बिलाइ बिलाइ खानानै बा बिलाइ दाननानै होबाय होना होखांनायनि उनाव दाउनो आदार होबाय होनानै बिदिनो बेखिनि समा बिदिनो बारगलांबाय।
औ औ दा नोंथाङा थ गावनि ओ दिनैनि दिनखौ खिन्थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा नआव ओ माबाफोर जिब जुनार फिसियो नामा आरो नोंनि नआव नोंथांनि नआव नोंथाङा ओ माबाफोर आबाद मावो नामा जुदि नोंथाङा आबादफोर मावो ब्ला ओ बिनि बागै ओ फोरमायनानै एसे आंनो बुंनायसाय नोंथां।
औ आबाद आबादाथ' जोंनि दा माब्लाबा बिदिनो ओ आइ बाबामोनहा मावो नालाय नो सम मोनबा आंबो थां फानानै बिसोरखौ हेफाजाब होनाय जायो ओ पटल, जिंखा स्रा बिदिनो गायनाय दंङ ओ आंथ एसेबां समबो मोनबाय थाया नालाय जि एसे सम मोनोब्ला बिसो जों थांबानानै हेफाजाब होयो बिदिनो मेगंनि हाग्रा हाग्रा बा ओ बिजौफोरखौ उम फुस्रांनानै होयो हाग्रा फुना होयो ओमफ्राय बिदिनो, पेट फटलनि पटलनि बा जिंखानि बिजौफोरखौ दालायाव, बिसोरो मानला खांनो रोङा नालाय ओ गोलैना थायो बिजौफोरा बेफोरखौ थिखांनाया आङो हेफाजाब होयो,
औ उम नोंथाङा,
नेथ' अखानायै जेनबा, गामोननि दिनाव जेनबा हाथायाव लांगोन बा ओ बि बिसोर आइ बाबामोनखौ मैगं खानायफोराव हेफाजाब होयो आरो, जोंहा फिसियो, ओ मोसौबो दं, मोसौबो दं लोगोसे बोरमाबो, दं आरो दाउबो दं अमाबो दं नोंथांलोंहाबो बिदि न' जे जिब जुनार दं नामा? ओमफ्राय जोबोद हुनाहोलाय,
औ आं जो आंथ' दानि सिगाङावनो फोरमायखांबाय ओ थेवब्लाबो एसे फोरमायबावनिसै ओ दङ जोंहा दाउबो दङ बोरमाबो दङ मोसौबो दङ आरो लोगोसे, अमाबो दङ बेफोर गासिबोनो आङो ओ जोंनि जानाय आदार जेरै दाउ, फोरनो जोङो ओ जोंनि जानाय आदार माइरं ओंखाम खालाय बेफोरखौनो होनाय जायो, आरो अमानोबो ओंखाम खालायफोर खौनो होनाय जायो, ओ आंथ' बेखौ सिगाङावनो बुंलांखाबाय बोरमानोबो आङो आंनि दुब्लियाव थानाय दंफांफोरनि दालायखौ आं हाननानै होयो होननानै,
औ
आरो आंना ओ जोंनि बारियाव ओ गय बिफां एबा गय फिथाइफोरबो ओ दङ। जि ओ जाय गया ओ जोंना ओ गोबाङैनो खायालासेनो दोननानै जोंना मोनलांजोबबाय। बेनिखायनो आं बेफोर गयफोर आङो बारियाव थांनानै बिफां गुदियाव ओ गयखौ नागिरनानै लानानै फैयो ओ बेनि उनाव आङो ओ गयफोरखौ सान्दुंङाव फोराननानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोंहा गयनि बागै बुङोब्ला जोंहा गयखौ गायनानै दोनोब्ला नोंथाङाबो ओ गोबां ओ मुलाम्फा जायो एबा रां आरजिनो हानाय जायो। गोबां ओ बोसोरालासे गयखौ मोजाङै आरजिनो हायो गयनि गयजों बिनि अनगायैबो जोंहा गयनि दामा दाथ ओ गोबाङैनो थांदों गय गोमोनखौ जेरै ओ दाइनजि एबा गुजि राङाव जों ओ ओ से ओ से से ओ सेरसेयाव जोङो बेखिनि रांखौ मोननो हायो। दाइनजि एबा गुजि बेखौ मोननो हानाय जायो औ बेनि अनगायैबो ओ जोंहा ओ दा ब्लियाव गायनाय पटल लेस
जोङो
औ बुंनायसाय
बेनि अनगायैबो नोंथां नोंथांमोनहा ओ नखराव जिब जुनार फिसियो ओ जेनेबा बिसोरखौ फिसिनानै मा मुलाम्फा मा मुलाम्फा जादों नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
अइ बेफोरखौ माबानानैथ जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों जेरै बोरमा जोङो बेखौ ओ ओ फैसा गारालासिनो जोङो बिनि आदारनि थाखाय ओ जोंहा ओ गोबां फैसा मोननो हायो उनावहाय बिखौ ओ बिनो बोरमानो जोङो बिलाइ दंफांनि बिलाइफोरखौ खौ हाननानै होयोब्ला जोङो गोबां फैसा नायो उनावहाय
औ नंगौ
जोंना दाउ दाउखौबो जोङो दाउजोंबो जोङो ओ गोबां फैसा नो हायो जेरै ओ ओ दाउखौ मासेयावनो एबा से ओ सेर सेयावनो जोङो बाजौ रांबो मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ फिनानै गोबां मुलाम्फा जाबोदों। दा जों नोंथां ओ समाबोथ जाबायानो बेनिखायनो नोंथांजों ओ नोंनि दिनैनि मावनाय हाबाफारिखौ रायलायनानै मिथिनानै नोंथांनि मावनाय हाबाफारिफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय दा जोङो होमब्ला दोनथ
औ नोंथां। औ दे।
दे होमबा गोजोन्थों। एसेनोसै।